हेलौ औ खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां।
अ दायो जोंहा नोंथां जोंनिया टपिकआ माखौ लागोन?
ओं बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव लानोसै।
अ जागोन द नों थां बिदिब्ला नोंथाङा ओं बुंग्रोनो हागोन नामा बेनि बारै खोनन्थानो हागोन नामा?
ओंख्रिनि बागै ना? माने जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोराथ' ओ सबाय सबाय-सबायजों दाउ ओंख्रि आरो अनलाजों दाउ।
औ।
आरो नारजि अमा ओमफायो मा होनो नोंथांमोननिया सबायजों दाउ ओंख्रिफोरखौ बोरै सङो बेफोरखौ नोंथाङा एसे खिन्थाना होदो दे।
अ जोंनियावथ' नोंथां ओ सिगांनि समावथ' जेनेबा सबायाइफोरखौ बिदिनो सबाय गथाखौ सिगाङाव दलायग्रोनायखौ नुयोमोन माने सुख्रेमग्रोनायखौ आरो। नाथाय दायोथ' आर ओ सुख्रेमखानाय सबाय मोनसे नङा होनबा थ बेखौ लाबोनानै डायरेक्ट बिदिनो ओं आरो दायोथ' कुकारावसो सङो नालाय कुकारफोराव बिदिनो सबायखौ रुग्रोना लानानै उनावहाय बिदिनो ओ दाउ बेदरफोर होयोबा दाउ बेदरफोरखौ एवनानै लानानै बिनिफ्राय आरो ओ सबायखौ माने सम्बार होनाय बायदि होयो आरो। बेनिफ्राय ओमफ्राय खारै ओ होदेरो आरो। सो नोंथांमोननिफ्राव माबाद दि सङो थाव बेसेबां बाहायो? ना गासिखौबो खारैजों सं सङो?
माने सबायखौथ' माबायावसो रुग्रोसो नालाय दैयावहाय।
औ
सबायखौ जेनेबा उननानैहाय दैयाव फाय दैखौ गुदुं खालामनानै रु बाय रुबाय ओमफ्रायो एसे गोदौ-गोदौबाथाय माने खारै होसिगोन आरो। ओमफ्राय आरो बेदरफोरखौहाय दाउ-दाउफोरखौहाय जेनेबा दाउ बेदरबाथाय दस सिगोन थावजों एवसिगोन आरोना ओमफ्राय एवनानै ग्लब ग्लब गोदौबाथाय होसिगोन ओमफ्राय बानलु सानलु बिदिनो देना सिमार गोथाव जानायनि थाखाय।
औ
ओमफ्राय मस्ला मस्लि बिदिनो गोथावसिन जानायनि थाखाय हाइजें बिलाइफोर होयो आरो।
औ अ हाइजें बिलाइबो होयोना नोंथां? हाइजें बिलाइखौ ओरैनो दुन्दिया बायदिल' होयो ना सिगाङावनो होयोबो माने एवनायावनो होफैयो?
सैयावसो होगोन नालाय जोंनिखौ।
अ अ ओमफ्राय नोंथाङा नारजि ओंख ओंख्रि संनायनि बारै खोन्थानो हागोन नामा? माबोरै बोरै सङो नों थांमोननिखैजाय।
माने नारजिखौथ' फार्स्टावनो दैयाव सोमग्रोसिगोन। बासिनानै ओमफायो जों दैखौहाय फुदुंनानै नारजिखौ नारजिखौ होनानै
हेलौ